ना नोंथां।
औ खोनादों?
औ औ औ औ न' फ्रि नोंथां।
ए बिदिब्ला जोंहा बर'फोरनि बैसागु फालिनायनि सोमोन्दै
औ औ औ औ जागोन नोंथां जागोन।
नोंथांनि ओनसोलावहाय बैसागुखौ माबोरै फालिनाय जायो। नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव सैथ थ्र सैथ्र दाननि जोबनाय सानखालिनिफ्रायनो फालिनाय जायो। सैथ्र दाननि जोबनाय सानखौहाय जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो नोंथां। ओ जायख खौ जोङो मोसौखौ दैमायावहाय लांनानै खै हैयो। आरो बेयाव जों माखासे गोबां नियम दं आरोना नोंथां। ओज जोंनियाहाय जेब्ला सैथ्र बैसाग ओ बै सैथ्र दाननि लास ओ सानखालि सैथ्र बैसाग होनो बेखौहाय। ओ बेयावहाय जोङो मोसौखौ थुखैहैयो नालाय बे मोसौखौ थुखैनायाव समाव जोंनो माखासे मुवा बेसादनि गोनांथि जायो नोंथां। जोंहा जेरै मोसौनाव सारनो थाखाय ओ जोंहा हालदै फान्थाव, लाव बेखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां। लोगोस जे बेवहाय ओ जोंहा मा मा नांगौ दिग्लि गित दिग्लि गिथि बिफां आरो बेयाव ओ जोंहा थाराय ओमफ्राय बेयावहाय उम मोखोना मोखोना आरो ओ खाथ्रि खाथ्रि बिबारखौ बेखौबो माने जों बेखौ मा खालामो बेखौहाय जोङो ओ माने उखुमाव थेबो आरो ना नोंथां उखुमाव थेबो न'नि उखुमाव थेबनानै दोनो गलियावबो थेबनानै दोनो लोगो से ओ लांगोना मोखां जेनेबा खखलि बेफोरबायदियावबो थेब नानै दोनो आरो ना नोंथां फ्राय जोंनिया ओ आं सि सिगांहाय नुबोनायाव जेनेबा मोसौफोरखौ जेब्ला थुखैनो लाङो जोंहा बे थुखैनाय समाव बे लाव, फान्थाव, हालदै बेखौहाय जोंहा सारै सारैहाय थुखैनो लाङो आरो ना ओमफ्राय बे थुखैनो लांनाय समावहाय जेब्ला दैमायाव थुखैहैयो अब्ला बेवहाय जोंनि नैबे जा माला सुनाय जोंहा लाव, फान्थाव, हालदै बेखौ जोङो ङो गनस जि मोनसे गन दाननानै हाय बेवहाय माला सु बियोना नोंथां बे माला सुनायाव बे माला सुनायखौ मा होनो जोंनिया ओ दैमायावहाय दिरुं दोंसेजों लोगोसे बे माला सुनायखौ गारबोनांगौ लोगोसे जोंनि जा ओ बिफां जेनेबा लाइफांफोरनि जा माबा ओ बिलाइ फोर जेनेबा जोंहा दिग्लि गित दिग्लि गिथि बिलाइ ओ थाराय आरो लोगोसे गोबां दंबावोमोन नोंथां आं मुंखौ बावजोबबाय बेखौबो गारबोनाय जायो आरोना नोंथां। ओमफ्राय ओ जोंहा बे जुनखालि मो सौ बैसागो थांबाय उनावहाय जेब्ला से थारिख बैसागनि से थारिख बेखौहाय जोङो मानसि बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो आरोना नोंथां जोंहा मानसि बैसागो हिसाबै अखानायै फालिनाय बेखौ जोङो ओ जेनेबा गेदेरफोरखौ फुंवानो आलारि बाथि इसोर खौ सिबिग्रोनानै आलारि बाथि सावगोरनानै जेनेबा जोंनि न'खरनि जोंनि गिदिरफोर जेनेबा जोंनि बिमा-बिफा बा आबै-आबौ आयं बेफोरखौ जोङो खुलुमनानै मान लानाय जायो लोगोसे गेदेरफ्रा जोंनो अननाय बा बोर सारस्रिनाय होयो आर ना नोंथां बे खिनिआनो आंनिफ्राय आरो नों नोथांनिफ्रायबो माखासे नों जा मिथियो बेखौ बेखेवना
औ जागोन दे ए जोंनि ओनसोलावहाय नोंथांआ बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो फालिनाय जायो। जोंङो सैथ्र दाननि जोबथा सानावहाय जोंनावबो बेबायदिनो बेखौ जोंङो मोसौ बैसागो नोंथाङा जेरखम नोंथांमोननि ओनसोल जेर खम फालियो बेबायदिनो फालियो लो गोसेयै जोंनि ओनसोलावहाय गोखा गोखै जानाय बेखौ जोंङो सैथ्र दाननि जोबथा सान फालिनो जानाय जायो। आरो बे गोखा गोखायाव जोंङो एक्स-एक्स सातथा जोंङो बेवहाय माखासे बायदि-बायदि रोख खोमनि बाहाय मैगं थाइगं फोरखौ जमा‌ खालामनाय जायो। आरो बेखौ जोंङो ओ दाउजों सोरहाबा दाउजों आरो सोरा-सोराबा-सोराबा अमा बेदरजोंबो बेफोरखौ जानाय जायो। आरो बेखौ जायोब्ला माने जोंनि देहायावहाय गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे बेमार आजारफोरा बै समावहाय बेखौ जानाय लोगो-लो गो जोंङो गायो होननानै गोदोनिफ्रायनो जोंङो फोथायनाय दंङ। जोंनि ओनसोलावहाय बेफोर फोथायनाय दं आरो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय बैस-बैसाग दाननि से अक्ट' खालि गि देरा उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय आरो उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय बियो सोलियो आरो बेबायदि खालामोबा बेबायदि खालामोबा जोङो गिदिरनिफ्राय बोर लानो हायो। आरो गिदिरफोराबो उन्दैफोरखौ बोरो होनो हायो होननानै जोङो फोथायनाय दङ । आरो बै समावहाय जोङो बयजोंबो अनलायनानै बैसाग दाननि से अक्ट' खालि अनलायनाया सोलियो । आरो बेबायदि अनलायोब्ला जोङो फुरा बोसोरसेयावनो बोसोरसे जोङो अनलायनानै थानो हायो। होननानै फोसथायनाय दङ आरो बे समाव जोङो नांलाय खमलाय खालामोबा गुबुना गुबुन सासेजों नांलाय खमलाय खालामोब्ला जोङो फुरा बोसोरसेयावहाय जोङो सान्थियै जोङो रायजो जालांनोबा जोङो थाङो रायजो जालांनायाव जोंहा दावराव दावसि जाबाय थायो होननानै फोथायनाय फोथायो जोंनि ओनसोलावहाय। आरो बेजों लोगोसे बे जोंनि ओनसोलावहाय बैसागो दाननि नै अक्ट'निफ्राय माखासे सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै बोराय बोराय बुरै ज' जानानै बेफोरो मागिनाय सोलियो न' न' थांनानै । न' न' थांनानै मागिनाय जायनि न'खराव हाबहैगोन बै न'खरा बर'नि माखा माखासे ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय जेरै अमा, अमाजों थालिर फस्ला बेजों लोगोसे दाउ जों गोखा गोखै माखासे संनानै बेफोरखौ ओ बर'नि जेनाखि जौजों लों लोगोसे बेफोर होनाय जायो आरो खाम, जथा, सिफुं लानानै नै न' न' बेफोरखौ ज'यैनो रंजानानै फालिनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि ओनसोलावहाय बैसाग दाननि थाम बा ब्रै अक्ट'निफ्राय माखासे ओ बैसागु फालिनाय जायो जेरै बादायलायनाय मोसानाय बादाय गेलेनाय बेजों लोगोसे गथ'फोरनि थाखाय फरायफुनाय गथ'फोरनि थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनाय। गेलेनाय माखासे गेलेनाय खारनाय बारनाय। जेरै खारनाय गेलेनायनि बेलायावहाय गोजौ बारनाय, गाहाय बारनाय। सेजौ मिथार नैजौ मिथार खारनाय बेफोरो जोङो मेगन खाथेनानै दो बु- बुख्रुबनाय, बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायलायनायनि गेजेराव खन्थाइ आवरायनाय, मिथिस्लाबै बोनाय। बेफोर माखासे ओ माखासे कुइसफोर सोंथि सोंनायफोर बेफोर माखासे बादायलायनाया सोलियो आरो मोसानाय बादायलायनायनि गेजेरावहाय जोङो बावहाय माखासे ग्रुप माने मोसाखावरिफोर हांख्रायनानै लेंहरनाय जायो। आरो बेवहाय माखासे बादायलायनाय खुंनाय जायो आरो बादायलायनायाव जायफोरा गाव गावनि ओ माने दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो दोरोङारि दामग्रा आग जुफोरखौ लानानै जेरै खाम, जथा, सिफुं बेफोरखौ लानानै मोजाङै मोस सानानै दिन्थिनो हायो। बै फोरनो माखासे प्राइजफोरबो होनाय जायो। बान्थाफोरखौ होनाय जायो आरो जायफोरा माने ओ बांसिनै जोंनि ओनसोलावहाय, माने खसेरजों दामनानै मोसानाय जाया। ओ जोंनि ओनसोलाव हाय माने खुगा मेथाइ, गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइ आरो दोरोङारि गान्नाय जोमनाय दखना हिन्जावफोरा दखना ओ फास्रा बेजों लोगोसे जे हौवाफोरा गामसा आर'नाइ बेफोर लानानै आरो दोरोङारि दामग्रा आगजु जेरै सिफुं ओं खाम जथा बेफोरखौ लानानै बादायलायनायाव बाहागो लानांगौ जायो। बेबायदिनो जोङो बैसागु खौहाय बर'फोरा मोजाङै गाजा गोमजायै बारहो हरो आरो बैसागुखौ बर'फोरा मोनसे गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलावहाय फालिबोयो गोदोनिफ्रायनो बैसागुखौ माने मोनसे धोरोङारि फालिथाय बर नि मोनसे स फालिथायाइ होननानै साननानै लायो, आरो बैसागुखौ ओरैबायदि मोनसे औ नोंथां‌।
बे रंजालि बैसागुआनो बरनि मोनसे आंगो। फोरबो नङा होनोमबा नोंथां? जेनेबा जोंनि मोनसे बिराद आंगोनिफ्राय आंगो। फोरबो ना नोंथां बे रंजालि बैसागोआ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंजायबो। बेबायदिनो फालिनाय जायो आरोना नोंथां जोंनि। बैसागो- खौहाय आरो आं नोंथांनाव मोनसे माने ओ सोंथि सोंनो सानदों, ओ नोंथांमोननिथिंजाय उम सैत्र। सैथ्र दाननि जोबथा खालिनो साथथुथिखौ जानाय जायो होनदों नामा नोंथां जेनेबा गोखा गोखै मैगं औ खिन्थु ओ जोंनि ओनसोलाव। ओमफ्राय आं बेखौहाय सातदिन थांनानै जानायखौ सातदिन जेबायदि स्नि दिन। बिदि बे दिनखालि जानायखौ नुयो आरो ना नों- थां माने ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन बिदिनो जायोखोमा ना नों- थां जेनबा। ओ गुबुनथिं जेनेबा। औ, जेनेबा सैथ्र' दाननि जोबथिखालि जाबाय ओमफ्रायो जोंनिथिंजाय आं बांसिनानो सात दिनखालि। स्नि दिनखालि जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां?
औ जोंनिथिं बेखौ सैथ्र। दाननि जोबथा खालि जानाय जायो। मानो होननानै बुङोब्ला से जोंनिसिम फोथायनाय दङ जे बैसाग दाननि से अक्ट' हाबनाय लोगो लोगो गोदान बोसोर। स्टार्ट जागोन गोजाम गोजाम माखासे माखासे बेमार आजारफोरा। माने गोजाम माखासे बेमार आजार बा गोजाम बोथोरावनो। जाहाथे थांफायो बेखौ गारलांनो हायो। बेबायदि होननाय मोनसे आबै आबौनि माने फोथायनाय दं आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिनि थाखायनो बैसाग दाननि जोबथा सानखालि जायोब्ला गोजां बोथोरखौ जोङो नागार गोदान बोथोराव हाबगोन बेनि थाखायनो जो गोदान बोथोरजों लोगोसे जे गोजाम जोंनि देहायाव थानाय गोजाम बेमार आजारफ्रा जाहाथे गोजां बोथोरावनो थाबो थायो बै बेबायदि फोथायनाय दङ जोंनि ओनसोलावहाय बेखाय मानेै जानाय औ
औ नोंथां बुंनाय बायदि नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा खाम सिफुं लानानै मोसानाय जोंनिथिंजाय जेनेबा बादायलायनाय मोसानाय होन्दोंना जोंनिथिंजाय बे बादायलायनाय मोसा लायनाया दं नोंथां जोंनिथिंजायैहाय बिहामजो हानजा बेफोरबायदि मोसानाय दं आरो सेंग्रा सिख्ला बिदि मोसानाय सोलियो आरोना नोंथां बादायलायनाय सोलियो जोंना बेखौहाय लांदां बैसागो जानाय बिदि होननानै बुंनाय जायो जोंना सेंग्रा सिख्लाफोराबो मोसायो बादायलायो ओमफ्राय मोनसे बि हामजो जेनेबा हाबा जानायफोर बिसोरबो मोसा सायो आरोना नोंथां जोंहा बेयावबो ओ बिदिनो सेंग्रा सिख्ला मोसानाय दख'ना आर'नाइ बिदि लानानै जेनेबा हौवाफ्रा गामसा बिदि बर'नि गाननाय जोमनाय बेखौ लानानै बिदि गाननानै मोसायो आरोना बेयाव खाम सिफुं सेरजा ओमफ्राय दा आथिखालाव गंगोनाबो लासै ना नोंथां गंगोना खौ माने जोंहा बाहायफिनसै आरोना। गंगनाखौ आरो बिनि सायाव मोनसे जेरेंगा जे जेरेंगाना जेरेंगा होननाय दङ नोंथां औवानि बेखौबो बाहायनायखौ जोंनिथिं आथिखालाव लासै आरोना नोंथां। आरो आं नोंथां मोनसे कुइसन खालामनो सान सोंथि सोंनो सानदों माने ओ नों सिनिथिंजाय सौराय आं दहाय बेखौ खिन्थालांनो बावदों सौराय बे
उम जायो नोंथां। सौराय। जायो बैसागु बि बिदिनो मोसौ होलांनाय समावहाय बेखौ जानाय जायो जोंनियावहाय बे आरो दे होमबा दिनैनि रायलायनायखौ औ।
थां दे औ।
औ दे